हेलौ नों अ नोंथां,
नेटनि प्रब्लेमलै नोंथां
नंगौ नामा नोंथां आं खोनादों।
नोंनि खो नांथादों नोंथाङा बा इमान साइदेल थानाय नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
बाहाय बाहाय खोनादों बारा खोनायाखै नोंथां।
हेलौ नोंथां अ नोंथां
नेत मोनाखैलै नोंथां।
आं नोंनिखौ खोनादों नोंथां।
अ दासो बाय खोनादों नोंथां। मा खालामदों दालाय?
नोंथां आं दंथयो दे ओरैनो। जिरायनानै
अ अ अ खबर
खबरफोरा मोजांबा नोंथां। नोंथां खबरा मोजाङानो। नोंथांनिया माबोरै?
आंनाबो मो नोंथां गेजेरावनो।
औ
उम
नोंथाङा दा मायाव दं?
आं दा न'आवनो दं नोंथां।
औ
ओम
ओंखाम जाखांबाय नोंथां नोंथां आं नोंथां आं एसेबावैसो बुंदोंमोन जे जिरायना दं होननानै
अ अ ह दे नोंथां अ दे
औ
दासान्दि नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावगासिनो नामा नोंथां?
नोंथां ए साननैसोआ आं न'नि माइ गायनायाव नांगासिनो दं।
अ नंगौ नामा नोंथां
नोंथांमोननिखा माइ गायखांबायना?
ओ दा ओरै जागायगासिनो आलि दाननाय खोथिया फुनाय
माइगायनाय हाल एवनाय बिदि सोथां अ नोंथां
अ
बोथोरा मा रखम नोंथांमोननि जा
जोंगिथिं बो अ हा गैथ'आलै नोंथां।
नंगौ
होम नोंथां मोननिथिं हादों नामा अखा?
नोंथां अखा गैथवा बे सानदिसे
अ बेनिफ्राय नोंथांमोनथिंलायाय गायनाय फुनायलाय माबाबादै सोलिगासिनो
जाय गायनाय फुनाया मोजांङै सोलिगासिनो दं। आबादारिफोरा दुब्लियाव ओखारादों।
अ नोंथांना आलाय गायबायलाय गायाखै?
नोंथां जोंहा गायथ'आखैनो
अ हेलौ
अ नोंथां
अह माबाफोरस ङोबा सोंजागोन नोंथाङा आंनाव
नंगौ नोंथां आं मोननैसो कुइसन सोंनिसै नोंथांनिसिम।
अ सोंजागोन नोंथां।
नोंथाङा दासिम मा मा? मा मा खामानि मावबोखो जोंनि बर' हारिनि थाखाय?
अ नोंथां आङोलाय दासान्दि बर'हारिनि खामानिखौलाय मावनायालाय मावथवाखै नोंथां।
औ।
नाजागासिनो दं नोंथां मावनो थाखाय।
नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
नाजानांगोन नोंथां नाजानांगोन जोंनि बर' हारिया सिङाव गोग्लैगासिनो दं जों अराय सम दावखोनो नाजानांगो।
अ नोंथां अ नोंथां मोजां बाथ्रा नोंथां।
जोङो सिङाव गोग्लैना थाबोला जोंखौ गुबुन हारिया बहुद लाजिनाय बाथ्रा फोनाङो।
अ नोंथां नंगौ नोंथां।
जों बर'आ खौसे जानांगौ गासैबो
औ नोंथां।
मावलांनांगोन नोंथां मावलांनांगोन मावलांनांगोन नोंथां जों हारिखौ जौग गाहोनांगोन।
औ। जोंनि बर'समाजखो
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनि सनमानखौ जों लाखिनांगोन जों बर हारि गासैबो लोगोसे ज जानानै नखरसे साननानै जों गासैबो मोजां खामानि मावलांनांगोन जोंनि हारिखौ जों अराय सम जौगाहोनो नागिरनांगोन।
औ नोंथां। थिगानो नोंथां।
दङ नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो माबाफोर खेला गेलेयो नामा नोंथां?
आं खेला गेलेयो एसे।
औ। नोंथाङा?
नोंथां आं ओ फुटबल गेलेयो।
अ नोंथाङा बेसेसो जाखो फुटबल गेलेया बे
औ नंगौ नोंथां आंनिया बोसोरनै जाबाय आं गेलेनाया।
औ नोंथाङा फाय क्लाबनि जानानै म म जागायाव गेलेनो मोनखो आरो बेसेबां देरहाखो नोंथां दायो फोरमायनो हागोन नामा?
आं फोरमायनो हागोन। बेे जोङो तामुलपुर क्लाबनि जानानै गेलेदोंमोन। आरो आलिया बि एस एफ क्लाबनि आरो जोंनि टिमनि नामा जाबाय जोंनि टिमनि नामा जाबाय ड्रेगन क्लाब।
अ अ अ
बिसोर टिमा जोंनि टिमहा जे देरहादों मोनथाम प्राइज लानानै फैदों।
लोगोसे नोंथाङाबो मा खेला गेलेयोमोन?
अ आंबो नोंथां फुटबलखोनो गेलेयो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। अब्ला नों थाङा जोंनि टिमाव हाबफैनो हागोन। जोंनो नांगौ जाबा नोंथांखौ जों लिंहरनाय जागोन
अ अ नोंथां थांजायो नोंथां।
नंगौ
आंबो बेफोरबायदिनो क्लाबाव गेलेयो आंबो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
उम
नोंथाङा मा जायगायाव गेलेयो?
आं नोंथां दिफेन्सआव गेलेयो नोंथां।
थिगानो दं नोंथां।
उम आं दि फेन्साव फुटबलखौ गेलेयो ओमफाय बिदिनो हायार लिङो आरो बेलेग बेलेगनि क्लाबनिफोरा। आंखौ हायार लिङो बिदिनो गेलेनो थाङो बिसोरनाव।
नोंथां
उम
नोंथाङा ओरैनो ओं मा बुंदों नोंथां?
नोंथांमोननिखि सानाव सान्दुङा बेसां ओ सा बेसां सान्दुं गोसा जागासिनो दं?
अ नोंथां दासान्दि जोंनिथिं थारटि टु थार्टि सेलसियाम बिदि जागासिनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां आबादारिफोरा एसे खस्थ मोनो।
औ नोंथां ओइ सान्दुं गोसा नालाय बुहुद खस्थ मोनो।
ओमाय नोंथाङालाय आसाम पुलिस ए सि सि बेफोरखौ अनलाइन खालामदोंना खालामाखैमोन?
आं खालामदोंमोन। बेवहाय आं प्रेक्टिसबो खालामबाय दं आरो। आं खोनसे खोनसे होखांबायबो।
अह अह। बेनिफ्राय दाबो नाजाबाय नाजाबाय थादोंबा नोंथां
थादो नोंथाङा नोंथाङा होदोंना?
ओ नोंथां आंबो अनलाइन खालामना दोनदों बेनिफाय नाजागासिनो दं।
नंगौ नोंथां नाजा नांगौ नाजानांगोन नोंथां। नाजानांगोन नोंथां जों बर' हारिखौ जों दावगाहोनो थाखाय जों जुजिनांगोन।
अह अह।
मालाबाबो गागोब गुबुन हारिजों गाग्लोबना थानो नाङा।
अह अह ना नंग' नोंथां।
नोंथां, नोंथां आङो दासिम डिग्रि फरायगासिनो दं।
अ अ नोंथां
नोंथाङा मा फरायगासिनो दं?
आं नोंथां आंबो दि ग्रिवावनो फरायगासिनो दं।
औ नोंथां। नोंथाङा मा सेमिस्टार मोनखो?
आं सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो मेजरखौ बहाबाफोर लादोंमोन नामा?
थां आङो
अ-अ
एमाइलाव मेजर लादों।
अ अ नंगौ नोंथां मोजाङानो नोंथांमोननिथिं ओरैनो दा दैज्लां बोथोराव अ जेनेबा माबायदि खोथिया गायो खोथियाजों माइ गायो जेनेबा बेलेग बेलेग रोखोमनि दंना माइआबो बेखौ बाय फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां हागोन। नोंथांमोन जोंनि जा दङ इदिनो बुहुद धोरोमनि माइ दं। सोरबा माइब्रा गायो स सोरबा जोसा गायो। सोरबा बाहादुर सोरबा रनजित बिदिनो जायगा लाना जायगा गायो सम लाना सम। जेरै जों जेरै जों माइब्रा जोसाखौ सिगावबो गायो। बाहादुर रनजित खौ एसे गोबावैबो गायनो हायो।
अ अ अ नंगौ नोंथां औ-औ-औ नोंथांलाङालाय? निजा हानि ना ना बेलेगनि हानि आरो बे खै बिगासो हायाव गायदों नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंहा जोंहा हाया बिगाब्रै। आरो नोंथांखौ एसे बावै सिगाङावसो बुं-बुंदोंमोन आं जे जोंहा गायथवाखै होननानै नोंथाङा बावनो हागौ।
अ अ न ओं ओमफ्राय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयोमोन? आरो गामिनि नामा मा नाम मोन?
नोंथां जोंनि दिस स्ट्रिकआ नलबारि जोंनि गामिया जाबाय भद्रबंगल।
अ अ अ नोंथां।
नोंथांमोननिया मा गामिमोन?
जोंनिया नोंथां तामुलपुर गोलैयो नोंथां जोंनिया।
औ तामुलपुर मा गामिमोन?
जोंनिया बारि औ नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा मालाबाफोर तामुलपुराव फैयोबा आंखौ लोगो मोनगोन दे नोंथां।
नोंथां आं तामुलपुराव थांबायानो थायो।
अ अ नोंथां। लोगो मोनगोन नोंथां मालाबा।
मालाबा लोगो मोनलायसिगोन।
अ अ नोंथां लोगो मोनगोन। मा माबाफोर सोंबावोबा नोंथाङा सोंनो हागोन आरो।
अ नंगौ नोंथां आं सोंनि मोननैसो कुइसन।
अ अ नोंथां दे सों।
नोंथाङा दा बायसा बोथोराव मा मा मा फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो?
अ नोंथां दाबायदियाव आं जेरै थाइबें जानानै मोजां मोनो आरो ओरै थाइजौ जायो दाबायदि बोथोराव थाइजौ खान्थाल बिदिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जायो दाबायदि गरम बोथोराव नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
अ।